हेलौ।
नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामदों दा?
अ नोंथां आं दा ओरैनो दंथयो नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंगौ नोथां। नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो ओरैनो दङ जिरायनानै।
औ।
नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला
औ।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
जुदि नोंथाङा फ्रिब्ला आङो दा सोलिबाय थानाय दैज्लां बोथोरनि बागै सावरायनो सानदोंमोन आरो।
सावरायनो हागोन नोंथां।
हागोन दा अ। बिदिब्ला सावरायलायनोसै खोमा।
दे दे।
नोंथाङा देग्लायो बेसेबां बेसेबांसिम आवगायगासिनो दङ गायनाय फुनायफ्राव?
अ आव आवगायनायाथ' दा बारा इसिबां आवगायाखै नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां? अ खै बिगाथो खै बिगासो आवगायनो हाखो?
बारा आवगायफिननोथ' हायाखै गेजेर नांबाय नोंथां।
अ नंगौनामा?
औ नोंथां।
मा मा खोथिया गायनो नागिरदों नोंथांमोनहालाय?
अ खोथियाथ' ओ गिबियावनो रनजितखौ गायग्रोगोन जोंहा। ओमफ्राय बिनि उनावहाय माइब्रा गाय गोन आरो। ओमफ्राय जोसाबो गायनो नागिरदों नोंथां। औ नंगौ नंगौ नोंथां। दिनैसो ट्रेक्टर सोबावदों नोंथां।
अ मोजां दे बिदिनो लासै लासैबाबो खेतिखौ थिखोनानै लाथार नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ खस्थ' खालामबासो खस्थ'नि फिथाइखौ मोनो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां। नोंथाङालाय गायनाय फुनायाव दा बेसिबांसिम आवगायखो नोंथां?
आवगायनायाथ' गोबाङानो दंबावो नोंथां जोंनियाबो। ओ आदायानो थाङाखै। औ फिफ्टियाव फिफ्टियानो थाङाखै दासिमबो। गायनायफ्रा बांसिनानो नोंथां औ
बिदिबा नोंथाङा मा मा माइ गायगोन एसे खिन्था हरनो हागोन नामा?
अ जोंहानि गायनाय फुनायफ्राव खोथियाखौ सोंदों नामा नोंथाङा?
औ नोंथां।
अ खोथियाया जोंना रन्जिथ,
औ
आरो माइब्रा खोथियाबो गायगोन होनदों।
अ नोंगौ नामा नोंथां?
औ माइब्रा खोथियाखौनो देग्लाय बिराद बुरजा गायसिगोन जोंहा।
औ नंगौ नामा नोंथां?
देनांहाय एसेसो खामानि होनो हागौ मागो बैसागुफ्राव। फिथा जानो थाखाय नोंथां।
अ नोंगौ नामा नोंथां?
औ अनेख रोखोमनि फिथा सावनानै जानो हायो नोंथां। जुदि माइब्रा माइ गायनानै लायोब्ला।
औ नोंगौ नामा नोंथां?
औ
अनेक रोखोमनि फिथा सावनानैबो जाहोगोन आङो जुदि नोंसोरो फैयोब्ला जोंनि न'आवहाय
अ थांजागोन नोंथां थांजागोन नों लिंहरोबा
नोंथाङालाय फिथा सावनो रोङोना रोङा?
फिथाखौथ' आङो एसेबां सावनो रोङा नोंथां
अ' नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंगौ।
ट्रेक्टर सोबायब्लालाय नोंसाबोथ' माब्ला गायनाय जागोन?
गायनायाथ' आदा गायखांखानाय जाबायमोन नोंथां ओमफाय दायो दंबावो नालाय नोंथांं दिनै सोदों ट्रेक्टरखौ
अ
सानबासोसोनि उनाव जाहैबावगोन नामा नोंथां?
बिगासो जागोनथाय नोंथांमोनना गायग्रा हाया?
अ बेखौथ' आं बारा मोजां मोनथिया जाहैबाय नोंथां थां दंनायालाय एसे बुरजायैनो दङ
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां।
ओ गायख' गायख'नो हायाब्ला नोंथां?
औ।
जुदि गायग्रा मानसि नांगौ जायोब्ला आंखौ खबर हरबानो जाबाय नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ।
लेंहर जागोन दे नोंथांखौबो बिदिबा
औ।
मानसिखौथ' मानसिखौथ' जोंथिं बारा मोननाय जाया नोंथां।
अ नोंगौ नामा नोंथां?
औ बयबो गायजोबनाय जायो नालाय नोंथां
औ। जुदि ओ ससे लांफैनांगोन आरो नोंथां नोङो आंखौबो। ससे लांफैदेरनांगोन आरो
अ जेबो नङा दे नोंथां। नोंथां नों खबर हरबा लांनाय लाय जागोन।
औ लामाया एसे गोजान ना?
अ
गावजों गाव हेफाजाब होलायलायाबा बोरैथो जानोना नोंथां गायनाय फुनायफ्रावबो?
नोंगौ नोंथां।
औ। गोदोनिफ्रायनो बिदिनो मावनानै जाग्रा सुबुंखा नालाय जोङो।
नंगौ नोंथां। गायनानै फुनानै जायाबाथ' जों आरो अबावथो सोलिनो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौआनो फोरोंखाबाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथाङा नंगौ।
गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय गायनानै फुनानैनो जिउ खांबोखायो जोङो।
उम नंगौ नोंथां।
माइरंफोरखौबो एसे एनै खरस जानो बाजाराव लाङो बेफार फालांगि खालामनो
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां
औ बेफोरजोंनो फिसाफोरखौ फोरोङो गिदिर गोलाव खालामो फोरोंनानै
नोंगौ नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंसिनाबो बेसे बुरजा दंबावो होनदोंमोन नोंथां गायनांगौआ
अ जोंना गायनांगौआ ओ दंबावो एसे गुवारैनो दंबावो जोंना खावसेल' गायनो हादों आरो दासिमबो बांसिनानो दङ आरोना नोंथां जोंहानिया
नंगौ नामा नोंथां नोंसिना गायनायफोराव साबैसेसो जायोबायदि?
गायनायावथ' जोंनाबो मानसिखौनो मोननो नागिरा फाला बदल गायबासो मोनो
ए नंगौ नामा नोंथां
औ नोंथांखौबो जोंनाव माइ गायनो लायनोसै आंबो नोंसिनियाव थांनोसै
बिदिबाथ' जोबोद मोजांनि खोथा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां जोबोद मोजां आइडियाना जोंनिया
अ नंगौ बिदिबा सानैजों नोंबो जोंहानाव गायफैदो आंबो नोंसिनाव गायहैनोसै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
उम नों ओ माब्ला गायो बिदिबा खबर हर हरनो हागोन आरो नोंथां
औ गायनाया नोंथां ना? खबर हरगोन दे आङो गायनाय सम जायोब्लानो आंबो नोंनो खबर हरगोन
फुनायावबो थांजागोन नोंथां
औ जायो दे औ
नोंबो जों नोंबो जोंनाव फैनो हागोन नोंथाङाबो
फाला बदल मावलायबासो जोङो खेथिखौ आरामसे थिखोलांनो हागोन नालाय नोंथां
औ नोंथां नंगौ
समान जोबलांफागोन खेथिफ्राबो गायनाय फुनायफ्राबो
गावजों गाव हेफाजाब होलायनायानो जोंनि धोरोम नङा होमबा
औ देरसिन खामानि जाहैबाय बेनो
हेफाजाब होलायोबासो गावजों गाव गायनाय फुनायाबो जोबलांगोन
औ औ औ नंगौ नोंथांना नेदा एसे प्रब्लेम जादों नामा?
जानायाथ'
हेलौ
औ खोनादों नोंथां खोनागासि
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ
नोंथाङा दाथ' ओरैनोसो दंना नोंथां?
औ ओरैनो दङ दा बे टाइम जाबाथाय माइ गायनो थांसिगोनलाय नोंथाङा आङो। दासान्दिथ' बोथोरानो बेनो खा नालाय औ नोंथां गायनाय फुनायनि दिन नालाय दा न'आव थानानै थानानै बानाय थाबा जाया नालाय
नंगौ नोंथां दे बिदिबा नोंथां इसे समा जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां उनाव सा सावरायनोसै नङा होमबा नों